खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अह बिदिबा नोंथाङा खालामगा सिनो दङ दा?
दायो आङो ओरैनो दं नोंथां, माबाफोर खौरांमोन नामा?
आङो बे नोंथांनि ओरै थानाय समावनो नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनोसो सान मोन आरो।
अह सावरायजागोन नोंथां। औ हागोन नों थां।
बिदिब्ला ना आं नोंथांजों सावरायनो नै बाथ्राया बेनो आरो ओ जोंहाथ' दा जोंनि थासारिथ' दा मोननै थासारियाव जायो गामियारि थासारि आरो ओनसोलारि थासारि, दा जोङो गामियारि थासारि आरो ओनसोलारि थासारिनि फारागथिफोरखौनो सावरायनो थाखाय आं सानदोंमोन आरो नोंथाङा
औ सावरायजागोन नों थां।
अह अह बिदिब्ला नोंथाङा गामियारि थासारिया माबादि जायो बा थाअनारि थासारिनि रायजो जानाया माबादि जायो बिनि बागै एसे फोरमायगोन नामा?
फोरमायजागोन नोंथां आं मोननायसिमखौ माने आंनाव जेसांखिनिसिम दं आं बेखौ फोरमायनोसै नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां।
दे बिदिब्ला आङो आयदायाव फैनोसै।
औ नोंथां।
दा नोंथाङा बुंदों गामियारि थासारि आरो नोगोरारि थासारि जों गामियारि थासारि आरो नोगोरारि थासारिनि गेजेरावथ' गोबां फारागथि दं बुंनो थाङोबा जों गामियाव बुङोब्ला गामियाव बुङोब्ला जोङो बयहाबो आबाद मावनानै सो जायो आबादजोंसो थायो आरो जों बयहाबो बयजोंबो माने गोरोबलायनानै अनलायनानै मिलायनानै थायो जों गामियाव। जों बयखौबो गावजों गाव मदद होलायो गासिबो खामानियावनो गासिबो बिथिङावनो जों जयै थायो मदद खालामलायो
औ।
आरो नोगोरारियाव थांबा जों बेफोरबायदिखौ नुनो थाङा आरो आरो नोगोरारियावहाय नोगोराव थाङोब्ला जोङो नुहैगोन गारि गुरा खारनाय गारि मथर खारनाय बहाबा करखार खानाय बेफोरबायदि नुगोन थेवब्लाबो जों बेबायदि आबाद आबाद मावनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदि जोंनि बायदि अनजायनानै थानाय मिलायनानै बेफोरबायदि नुनो थाङा आरो नोगोराव। जों गामि गामि ओनसोलाव ओंखारबोयोबा खिन्थु नुगोन जोङो आबाद फोथार बुंफबनाय सोरबा मावगोन माइनि आबाद सोरबा माने बांसिनानो जों ओ ओनसोलारि माने गामियारिफोराहायो माइनि आबाद बयहाबो थाखायो बयहाबो मावखायो आनो एक्सट्रायै आरो मावबावो बुङोबा मैगं थाइगंनि आ बाद फिथाइ सामथाइनि आबाद जों गामि एरियायाव नुनो मोनो आरो बेफोरखौ
औ।
आरो जोंनावहाय गामि एरियायाव माने मिथिंगानि समायना महरबो थायो मोनसे जायो नोगोराव नोगोराव नुनो मोना आरोना नों थां। जेरै नोगोराव थाङोबा बिफां लाइफां बिफां लाइ फांनि बिबाङानो गैया जोबोद खम माने दंबाबो जोबोदैनो खम
औ नंगौ।
बारहावानि बागै बुङोबाबो जोंनि गामिनि बारहावाया ओरै जोबोद मोजां जायो। मानोना जोंनियाव बेफोरबायदि खरखारारखाना बा बेफोरबायदि माने गाज जि माबा मोनसे जेबो गैया जोंनियावहायो बिफां लाइफांनि बारहावा मोनो दैमा दैसा बोहैनाय बेबायदि जोंनि बारहावाया मोजां जायो आरो ओनसोलारि अ नोगोरारि बारहावा बुङोब्ला कलकारखानानि सावनाय गेसाव गोफोन उखुन्दै खुनाय आरो सान हरनि गारि खारनाय बेफोरनि पलिउसनजोंनो नोगोरारिनि बारहावायाबो गाज्रि जायो आरो बिनि पलिउसनाबो गाज्रि जायो
औ नंगौ।
आरो बेराम आरजि बायदिसिना जाथाय जानायाबो जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोरैनो खम आरो।
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोबा नोगोराव थाङोबा जों नुनो मोनो गारि मथर गोबां बिबांनि खानाय नुयो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव फैयोबा जों गोबां खम बिबाङावनो दं आरो बेफोरो गारि मथर जोंनि गामि सिल' एसेबां नुनो मोना नङा होनबा नों थां आरो गारि मथरावबो रिक्स रिक्स होनाय मोनसे खोथा थाखायो गासिबावनो माने नों थां मोजां गाज्रिया दंखायो नाय मोनसे मोजां फारसेथिं गाज्रि हरो बे बायदि दा नोगोरारि नोगोरावहाय थाङोब्ला जोङो बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो गारि मथरजों जाब्रबथाय जानाय लामा ससेयावनो मोनसे जाब्रबथाय जानाय लामा ससे थांनानैनो माबा मोनसे से माबा हैनाय बेबायदि जों जाब्रबथायखौ नुनो मोनखायो आरो जोंनि बेनिखायनो जोङो नोगोरारि माने रायजोजों खुंनाय बा रायजो जानायनिख्रुइ जोंनि गामियारि ओनसोलाव जों रायजो जानाय रायजो खुंनाया जोबोर साबसिन आरो जोबोर समायनासिन जोबोर मोजांसिन आरो जोङो बयबो खौसेयै थायो जोङो गामियारियाव जों जेसेबांनि मानसि थायो जों खौसेयै मिलायनानै थायो जाबायदि नोगोरारिफ्रा थाया आरो गोरोबलायनानै दा नोंथाङा आं आंनि सिं सिंल' नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां नोंथाङाथ' आंनि लुबैनाय बायदि जोबोद मोजाङै बेखेवनानै आंनो फोरमायलांबाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैनायलाय आंबो आंनि मोनदां जों फंनैसो बुंनो सानबाय आरोना ओरैनोथ' गामियारि सोहोरजों हा आरो अख्रांनि फाराग दंखायो आरोना मानो होनोब्ला जोङो बांसिनै मोजां होनोब्ला जों गामियारि ओनसोलखौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोङो टाउन एरियायाव
टाउन एरियाथ' जोंहा नोगोरारि ओनसोलाव
बयनि ओमफ्राय बुंनांगौ जायोब्ला बिसनि गेजेराव खौसेथिया गैलेया जायो जोङो खाथि गावजों गावनो खाथि खाथिजोंब्लाबो सिथाबनानै थालायोब्लाबो जोङो थि गैया बेफोरबायदि थासारिया सोहोरा ओनसोलाव जायो नोगोर ओनसोलावहाय ओरैनो सुबुं माहारियाथ' ओरैनो सिरियै बा निजोमै मिथिंगानि मोजां बारहावाखौथ' मोनखायानोखा बेवहाय गिदिर गिदिर बिल्डिंनि जाहोनाव गोबां दुंखावनाय आरो गारि मथरनि दावराव दावसि बेफोरबायदि थासारिजोंसो आबुं जायो आरोना
औ नंगौ नोंथाङा जोंनि गामि ओनसोलावथ' आरो ओरैजाय
मिथिंगानि महरजोंनोबा मिथिंगानि सोमखोर महरजोंनो मिथिंगानि गोग्गो बारहावाजोंनो जोङो आबुं जानानै थायो गामि ओनसोलाव आरो बयनिफ्राय सा साबसिन बा सानथावना बाथ्राया बेनो जोङो गामियारि ओनसोलावहाय गावजों गावनो मोनसे खौसेथियाव बा मोनसेल' न'खरफोरबायायदि जोङो रायजो जानानै गोरोबनानै रायजो जानो हायो गामियारि ओनसोलाव बेफोरबायदि जोङो रायजो जानो हायो जेरै जोङो माबा मोनसेफोर गोनांथि जायोब्लाबो जोङो गावजों गाव सासेया गुबुन सासेनियाव लायलायनानै ओ सोलिथलायनो हानाय बा नखर खुंनो हालायनाय बेफोरबायदि जोङो गामि ओनसोलावहाय सोलियो आरोना । सहरनिफ्राय बहुत आलादा गामि ओनसोला जोबोद मोजांसिन गामि ओनसोलावहाय ओ उन्दै उन्दै गथफोरनि जमा जमा गेलेनाय
औ नोंगौ ।
नखर नखर बयनियावबो हिथानसालि जि दानायनि दावराव थां खाालथां नङा होमबा । जोबोद बेफोर मोनसे जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथावना । जोङो हिसानसालियाव बायदि बायदि आगरफोरखौ जोङो नुनो मोनो आ बर'फोरनि गामिफ्राव बेबायदि बा ओनसोलनि हा ओ टाउन ओनसोलाव जों बेफोरबायदि जेबो नुनो मोना ।
औ नोंगौ ।
गामियारि ओनसोलनि थासारियानो एसे आलादा जायो । बेयावहाय जोङो बिफां लाइफां, जिब जुनार, दाावमा दाउसा फिसिनानै नखर खुंनाय, जिब जुनार फिसिनानै नखर खुंनाय बा मिथिंगानि बिखा जों गोरोबनानै थानाय जों आबाद मावनाय बेफोरबादि गासैखौबो जोङो गामियारि ओनसो लावहाय बानायनो हायो जोंनि गामियारि ओनसोलफोरा गाैबो बिफां लाइफांजों आबुं जानायलाय बेयावहाय जोङो गुसु गोजोन मोनो । नाथाय टाउन ओनसोलावहायबा जोङो गोबां बिफां लाइफां गैयैजों जाबजों गोबां गरम हाव हाव दुंखावनाय बेबाय बेबायदि थासारिखौ जोङो मोनो नाथाय गामियारि ओनसोलावहाय गोजोननाय बारखौ बांसिन मोनो आरो । गुसु सुदेम बेफोरबायदि बारखौ आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय निजोम जायो ओ बांसिनैथ टाउन ओनसोलाव जोंनि साख्रि बाख्रि गोनांफ्रासो बांसिन थाखायो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन जोङो गोरिब गुन्द्रा बांसिन थायो आरो ना ।
थेवब्लाबो जों माने गाव गावनि सायाव फोथायलायनानै गोरोबलायनानै थायो आरोना नों थां गामि एरियायाव । औ नोंगौ । गावजों गाव फोथायलायनानै गामि ओनसोलनि बयनिख्रुइ
ओ बाख्नायथाव हाबाया बेनो आरोना जोङो गोरोबनानै थायो बा खौसे जानानै थायो गावजों गाव खैफोदनि समाव निदाननि समाव जोङो हेफाजाब होलाय लायो सोरनिबा न'खराव लोमजायो साजायोब्ला दिनै गामि ओनसोलावहाय जोङो जमा जमा थांनानै बेनो मोनसे राहा लामा सोरनिबा खुगानिफ्राय फंसे सोदोबानो माबा मोनसे राहा लामा जायो नङा होमबा? खैफोदनि समाव । नाथाय जोङो गामि ओ सोहोरारि ओनसोलाव बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो मोना जोङो गुबुननिफ्राय सहायखौनो जोङो मोनब्रबनो नागिरा बेवहाय नोंबा नों आंबा आं जायो जोंनि गामिया ओनसोलनि संनाय खावनायाथ' ओरैनो जोङो गा बारियाव थानाय दंफां लाइफां बेफोरजोंनो जोङो बन जननानै जोङो संनो हायो । नाथाय सोहोर ओनसोलाव जोङो बेबायदि बन बाहायनाय बांसिन नुनो मोना बांसिननो बेयावहाय एल पि जि बा गेसनि बाहायनायखौ नुनो मोनो । जाहोनाव बिसोरहा माखासे राङारि खरसाबो जायो नङा होमबा बेबायदि जायो आरो जोङो नाथाय गामियाव बेनि गेसखौ बाहायनायनि सोलाय बनफोरजोंबो संनानै खावनानै जानो हायो आरो । औ । दा बेबायदिनो गामियारि ओनसोलनि थासारिया आलादा आरो सहरनि ओनसोलनि थासारिया एसेबाबो आलादाथारना?
औ नंगौ नोंथां ।
सारियाव थानानै सेलाव जेबोथ' सुखुखाया
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन ना औ।
दायो नोंथाङा बे समखिनिखौ सावरायनो आंनो सम होनायलाय आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो। बिदिब्ला नोंथां उननि सम फारिफ्राव जोङो लोगो मोनलायलायसिगोन
औ दे बिदिब्ला नोंथां दे।